खोना मोनदों ना? औ।
औ औ। नोंथाङा जागायदो बिदिबा।
नोंथाङा बड'लेण्डआव थायो ना गुबुन जायगायाव थायो?
आं बड'लेण्डनि एसे बाहेरनि आं।
औ।
नांजाबनाय आरो बड'लेण्डनि नाथाय जोंना बड'लेण्ड गोलैयासै आरो ना। माने बदलेण्डनानो बदलेण्ड बाद। बदलेण्डनानो।
औ जाय जायगायाव बर' थायो बेखौनो होनगोन।
बे बेखौनो ब'लेण्ड नाम बुङो बेदिबायदिनो। जोंना माने एयो गावखुंथायारि गोहो जोला दंना? जोंनि भारतनि संबिजि जिदनि दाइनथि खोलोबाव थानाय। बे बे। बेबायदि ओनसोलाव जोंनि जायगाया गोलैया आरो। मानोना बेबायदि जायगानि। फ्राय इसेल' थाबाय जोंना दाइन किल'मिटारल' गोजानाव थाबाय जोंनि गामिया आरोना एसेनि थाखाय थालांबाय गोलैनो। नाथाय उनाव। औ।
दलनि सोमोन्दै सेजौ जौखोन्दोख खोनो मिथिजोबखायो जानांगो।
एफाग्राब मोनथिया नाथाय मोनथियो एसे एनैखौ दे जेरै नै बिथांमोननि बडलेण्ड बा जोंनि बे बिटि सि एरियावहा बेरायनाय दावबायनाय जायगा होनोब्लाथ नै गोबांथार दं लावखार ओंखाम लावखार ओंखाम जाहैग्रा जायगाबो दं बा हाग्रामाफोर दं आरो बेबायदिनो जिब जुनार थाग्रा वाइल्ड लाइफ सेंनसुरिस फोर बेबायदि जायगाबो दं नङा होनोमबा नोंथां?
नंगौ दङ गोबां समायना समायना मिथिंगायारि नुथाय फोर दङ जोंनियावहाय ओरैजाय सानजानि फ्राय लानानै सोनाबहासिम
औ सानजानिफ्राय लानानै बुंब्लाथ नै
अदालगुरि निफ्रायनो
अदालगुरियावहाय ओरैबायदि फिसा फिसा हाग्राफोर दं जेरै अरुणाचल बरर्डाराव अरुणचल बे अरुणाचल भुटान बर्डाराव भैरब कुन्द दङ बे भैरब कुन्द होननाय जायगायाथ जोबोद समायना मिथिंगायारि बेयावहाय हाजो मोनसे जायथुबा हिमालयनि सिवालि ग्रेन्स होनना बुंनाय जायो हिमालय हाजोमानि बे एकदम बेयो गाहायथारनि हिमालय आरो ना बियो बयनिसायबो गाहाय थार हिमालय बे हाजोआ बायख्लाब नाइ दंमोन से हायजो गुफुर बियो जानो हागौ गोबां बोसोर सिगाङाव बेयाव बांग्रिफोरजों बा दैबाना फोरजों बायख्लाबनाय जानो हागौ
फिसा नामा नोंथां बे हाजोआ?
ओ गोजाननिफ्रायथ फिसा नुयो नाथाय खाथियाव गिदिरानो गोजौआनो
दैमा गेजेराव थानाय हाजो नामा बियो?
नङा बिनि गिदिरखौबो होनदोंआं बे मोनसे दं दैमा गेजेराव थानायबो मोनसे दं औ बे मोन दं फिसाहै
माने आं थांनाया थांखांबाय ना थे आं बिनि सिंनि जारिमिनखौ आं मोजाङै मि थिया आरो जा नु बेखौ मेगन जोंल' नायनानै फैदों बेनिखायनो
ओरैबायाददि जानो हागौ खि बेयो बुहुम खौराङारि बाथ्राफोर आरो ना बिफोरो ओ जोंनि मिथिंगायारि एसे ओ फेेन'मेनन होनना बुङो इंराजियाव जायखौ बेफोरबायदि बेयैनो बिथां बेबोहो बेफोरबो बेफोर हाजोफोर बायख्लाबनाय मानाय दैसा सोमजिनाय दैमा सोमजिनाय दै बोहैनाय बेफोरो गासिबो बिदिनो जायो भुमखरङारि बा मिथिंगियारिजोंनो बेबायदिनो भैरब कुन्द'नि जिहेतु जायगा जायगाया बेबायदिनो जादों होननानै आं सा सानो आरो आरो बेहायनो नोंथां मोनसे हाग्रा दं हाग्रा दङ नोंथां खोनादों हेल' नोंथां खोनादों
खोनादों।
औ बेहाय हाग्रा दं बेहाय मानो होनबा बै जायगानि ओनसोलनि मानसिफ्रा सिगाङावहाय हाग्राफोरखौ दानस्रिंजोबनानै बिफांफोरखौ दानस्रिंजोबनानै फोजोबबायमोन मोनसे समाव बेहायनो मैदेरफोरा थानो जायगा गैलिया बा जेब्लाथानो थाखाय गैला जाबायोमोन। नाथाय उनाव बै ओनसोलनि बर' रायजो राजाफोर बा गुबुन हारिनि रायजो राजाफ्राबो मोनसे खोथा सानबाय खि बेबायदि दानस्रिंलांबाथ' जानाय नङा बेखायनो बिथांमोना गावसोरानो बिफां लाइफां गोबां रोखोम बिफां लाइफां गायनानै बैहाय हाग्रा मोनसे बानायना दोनबाय आरो दायो बेखौ जों मानसिया बानायनाय हाग्रा मोनजायो ओैरैनो सरासनस्रायैथ' हाग्रा बिफां लाइफां फ्रा मिथिगायारि जायो नंङा होमबा नाथाय बियो औ बियो मानसि या बा बिनि रायजोफ्रा गायनानै बेयाव मोनसे हाग्रा बानायबाय जिब जुनार थानो थाखाय आरो बै बै बै हाग्रायाव ओमफाय मैदेरफोर नुनो मोननाय जायो आरो गोबां जुनाद फोरबो दं फिसा फेनला बेफोरबायदि आरो बै नोंथाङा बैरखुन्द थांब्ला एसे बे दैसा जिं जिं थांनानै हाग्रा मोनसे नुयोना नोंथां बे हाग्रायानो औ बिफां-लाइफां गोबां रोखोमनि बिफां-लाइफां दं बेबायदिनो जोंनि बुरलुंबुथुर दैमा गेजेरावनो सासे आ मिसिं हारिनि मानसि सासे बिथांखौ जोंनि औ फरेस्टमेन अफ इण्डिया बो होननाय जेरै जादब पायें बिथां बिथाङाबो गाव हारसिंनो बालायाव हा बे जायथुबा सर साफ्रि एरिया थायो ना माबहाय बुरलुंबुथुर दैमानि गेजेराव बेहाय बिथाङा हारसिंनो जोबोद खस्थ' खालामनानै बा गोबां बोसोरनिफ्राय बिफां गायै गायै बिथाङा हाग्रा बारायदों बे ओ जादब जादब पायें जा-जादब मलाय होनना बुङोना मा नाम मोनथाय नामखौ बावबाय आं ए से औ जादब औ बेखौ मलाय फरेस्ट होनना बुंनाय जायो आरो दा बे हाग्राखौ बेबायदि नो बिथांनि हाग्रायावबो बेबो मेनमेट ओ मोनसे हाग्रा मानसिया बानायनाय औ बेहायबो गोबां रो खमनि जुवाद मोनो बेफ्राव बै हाग्रायावथ' आ मैदेर बा ओ मोसाफोर बेफोरबायदिबो मोन-मोननाय जायो आरो नुनो मोननाय जायो बै हाग्रायाव
नंगौ ना बिदिब्लाथ' जिब-जुनार दउराइ, मै बेफोरखौबो नुगोन ना।
औ बेबायदि मोन नुनो मोननाय जायो होननानै जों खोनानो मोनदों आं थांफेराखै बेफोर जायगायाव नाथाय भैरबकुणन्दनि बे हाग्रा बेखौबो गामिनि ओनसोलनि बे रायजोनि मा बे ओनसोलनि मानसिफ्रा गावस्रानो हाग्राखौ गायनानै बिफां लाइफांखौ गायनानै हाग्रा बानायदों आरो औ नोंगौ। आरो बेबायदिनो बड'लेण्ड ओनसोलाव आरो दंबावो। जेरै आं थांनो मोननाय बायदिहै ओरै उदालगुरि जिल्ला आरो बा- क्सा जिल्लानि बा दानि तामुलपुर जिल्लानि सिमनायाव थानाय ओ बगामाथि होनना बुङो नोंथाङा थांफेरदों खोमा बै जायगायावबो
बेसिंम थांनाय जायाखै
मोजां जायगा नायनो गोजौ हा हाजो गोजौआव एसे गोजौ जायगा दं आरो गाहायनिफ्राय गाखोलांनांगौ बै गोजौ जायगायावबो जोंहा बुध्द बा बौध धोरोम मानिग्रा सुबुंफोरनि बुद्धिस टेम्पोल दं‌। हिसतरि बायदि औ बे जुगावब्ला स्टेसु दं आरो माबानि खा- अन्थाइ खाम्फा दं ब ब इसोर गौतम बुद्धनि बेहाय अन्थाइ खाम्फा दं औ बेनि- ना जुदि नायहरो ना बै बिनि नायनो मोजां समायना दैसा आरो हाजो बायनाय बे हाजो जो बायनाय बगामाथि होनना बुंङा जिथु बगा मानि गुफुर माथिमानि हा बेबायदिनो ओ बे हाजोआ बायबाय नालाय बे मिथिंगायारि माबाफोरजों बायनायखाय बे बोरिखुन्द बादिनो एखे हाजो बायनानै गुफुर जाना थाबाय बेखायनो मानसिफ्रा बेखौ बगामाथि होनोखोमा आं बिदि सान नो आरो औ आं बेयो नंगौना नंङा आंबो मोन थिया बाराहैयथाया आंनि मोनदांथिसो आरो नायजों बेखायनो बगामाथि होनो मा होनना जुदि नोंथाङा बे औ बे औ बे बुद्धिस टेम्पोल बे थानाय गं गोजौ गाखोलाङोबा सिरि दं लांनांगौ बे सिरिजों गाखोयोबा नोंथाङा नुनो मोनगोन जे बिराद मोजां जोबोद मोजां बेनि भिउआ नायनो गोजौनिफ्राय आरो गाहायावहा जोंनि जोंनि बर' हारिनि आंगो धोरोम बाथौ धोरोमनि गो बाथौ थानसालि दं गाहायावहा लावखार ओंखाम जाग्रानि खा थियाव एसे बेहाय बाथौ मोन्दिर दङ आरो बेहाय जोंनि सिगांनिसिन बर'नि ओ जाय बाथौखौ बाथौ धोरोमखौ खामजेननाय बा इसोरना मानि जों मोनसिं सिं बोराय होनना खोनाब-खोनादोंना नोंथाङा मोनसिं सिं बोरायनि हाय मुरथि दं गोदिद नोंथाङा थांबा नुगोन बेफोर जायगाखौ बेहाय औ आरो बे बगामाथिनि
जोंनि ओरै ओनसोलावहाय फै खांबायानो होनबा गोबाङानो
नोंगौ आरो बे बगामाथिनि दैसाया बोहैनानै फैनानै ओरै रङिया जाना फैयो कामरुप जिल्ला बे रङियावनो बे दैसानि नामखौ बुङो फुथिमारि दैसा होनना बुंनाय जायो आरो बे दैसाखौ गुबुन गुबुन नामा आ यो ओरै गुबुन जायो ओरै फैनानै गुबुन जाफैबाय नामा मुङा नोंथांमोननि ओनसोलफ्रावबो बेबायदिनो मोजां मोजां जायगा दंखोमा नायनो एसे फोरमायलाय नोंथाङा मोनथिगौबा
ओरैजाय जोंहा बागसायावहाय चिरांजों बागसाजों नांजाबनायावहाय नेसनेल पार्कआनो दङ जाहै बाय मानास नेसनेल पार्क नोंथाङा फैखांबाय जानो हागौ बेयोथ'
नेसनेल पार्कआवबो
जोबोर गिदिर बेहाय जों गा सिबो नुथायखौ समायना नुथायाइखौ नुनो मोनो हाग्रायाव थानाय जिब जुनार बिफां लाइफां जायफोरा जोंनि आबहावाखौ समायना खालामो फिफां लाइ समजों लोगोसे से बिफां लाइफाङाबो समायना रमायना बिबार बारो जेरैजाय जोंहा आवजार बिफां, सनालु बिफां आरो दंबावो गोबांनो मान्दार बिफां रादाक थुरा कृष्ण सुरा बैफोरबायदि बिफाङा समजों लोगोसे गोबां गाबनि गोबां गाव गबागाव कालारनि गाबनि रंनि बिबार बारो बारो अब्ला मिथिंगाखौ जोबोद समायना नुयो आरो बेजों लोगोसे खाथियावहाय दालायाव बानानै गोदै गारांजों दाउखौ गाबना होदेरबावबाथ' आबहावाखौ ओरैबायदि नि जोम थान्दा मोनो आरो ना
नंगौ नोंथां
बेफोरबायदि नुथायखौ मानास नेसनेल पार्कआवबो नुयो आरो ओरैजाय बाखि ओनसोलावबो नुनो मोनगोन मानो होनबा जोंनि ओनसोला हाराफोरा माने गोथां गाबजों समायना। बिफां लाइफांजों हमनाय। आरो जिब जुनारजों बुंफबनाय जोंनि ओनसोल बायदि गुबुन जायगायाव गैया खोमा आं सानो मानो होनबा गासिखौबो मोनो थांजोबो खम गैया जोंनि ओनसोला
नंगौ जोंनि सा सानजा भारतनि सुबुंफोर आरो बा जोंनि आसामनि बा जोंनि बड'लेण्डनि जायगानिफ्राय आरो बुहुमाव बेबादि जायगा गैया जेराव जोंनि जायगाया जोंनि ओनसोला मिथिंगानि गोथां महर जों बुंहरो। थायो आरो बेबायदिनो बोथोर लायै बोथोर जाय बिफांनि नोंथाङा मख'बोनाय दायो दासान्दि दा एसे सिगाङावसो मख'बोबाय सनालु माबा माबि कृष्णसु बेफोरबायदि बिफांफोरा बिबार बारोब्रा जा समाया नुखायो नङा होनबा।
नंगौ। आरो लोगोसे ओरैजाय दावराइ थादेर बावनानै खाथियाव गां फु फुवारनानै देखायबावोबा आरो माखासे दाउ फोरा रैसुमै गारांजों गाबबावोब्ला आरो समायनासिन नुबावो आरो। थिंगा। बिनिथा आरो बेजों लोगोसे दे बेल' नङा गोबां दङ मोसा लख्रा मै मैदेर हाग्रानि अमा अमा थावख्रि होनो जायखौहाय जिबौ मोन। थाङि। बैफोरबायदि सम फद थसेयाव गं गोनां गान्दा जायखौ आसाम
नंगौ नोंथाङा जोंहा समा जाबाय।